नोंथां औ खोनादों ना नोंथां? हेल ' नोंथां। खोनादोना नोंथाङा खोनाखै नोंथां। हेल' नोंथां। आं खोदों दे नोंथां खोनादों।
हेल'
औ नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादों दें नोंथां।
हेलौ।
खोनादों नोंथां खोनादों।
हेलौ नोंथां। हेल' नोंथां हेल' हेल' हेल' हेल'।
औ नोंथां दा। आंनो मोनसे आयदानि सायाव सावराय सानदोंमोन नोंथां।
हेलौ।
औ नोंथां आं मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। औदे जों ओ दैज्लां बोथोराव सरि जोंनि दावबायनो थाङा मा? नोंथां औ दा दाबायनो थांनायाव आं नोंथांनाव मोननैसो सायाव सोंगोरनि आं नोंथांनाव आं गिबियावनो दा नोंथाङा दावबायनो थांनानै गोसोखौ माबायदि मोन्दोंमोननानैसो खोन्थानो हागोन नामा?
हो दावबायनो थांनायनि सायाव
औ नोंथां।
दा नोंथां आंथ' दावबायनो थांनाय होनबाथ' आंथ' एसेबां जायगायाव थाङाखै दिनै दावबायनो नोंथाङा आं दा जि जि जायगायाव दावबायनो थांदों बिदि सायाव एसे फोरमायनानै होनोसै दा होगोन दा नोंथ' मिथिगौ दा जोंनि जोंनि खाथि खालायावनो दा जेरै दा सुकि दं दारागाव दं दा बेफोर जायगायाव आं दावबायनो थांदों। औ दावबायनो थांोब्ला दा जों सुखियावनो गिबि थांदो दा जों जेरै आंथ' गिबि थांनाय नालाय आंथ' सुकिया सुकियाव लोगोफोरा बुंनाय बायदि दा जेरै बेयाव दंग' दङ होननाय दंग' दैमा दैसा दङ होननायखाय जोङो दा जेरै गानग्रा जोमग्रा बेगाव लाखानानै
औ नोंथां औ।
बेगाव लाखानानै बेयाव जाग्रा जाग्रा बायदिसिना आगजुाव खावग्रा संग्रा आगजु बेदर बायदिसिना जोङो लाखानानै गरम बोथोरनि दिनना बायदिसिना लाखा थांनायनि उनाव जोङो बेयाव लोगो लोगोफोरजों थांफायो जोंङो सयजन खातजनसो थांफायो आरो जों थाङो गासै सयजन खातजन। थाङोब्ला जों दा गिबि आं थांफिनना मोननाय गिबि गेट मोखाङावनो जेब्ला बिनि गुसु बार बारनाय हाजोनि जिरि जिरि दैमा दैसानि दैमा दैसिनि गाबनाय सोदोबफोरखौ आं खोनानानै जोबोर सान्थि मोन्दों आरो गोसोखौ जेब्ला बेयाव फार्स्ट थाङो हाबजेनो अब्लाथ' ओरैबायसा गुसु गोस-गोसोफोरा थाजिम मोनलांजोबदों आरो आंनिया।
बुंङोथ'।
जेरै जोंनि बेयाव दा गिबियावनो थांनायावनो जों दा जेरै जोंनि बे सुकिनि दैमा फार फार गोबां रोखोमनि मानसिफोरानो बेयाव सोरबा खाना जानो फैायो सोरबा आरो खायफाया आरोओैनो जायगा जायगा नायनो होनना फैयो खायफाया आरो बेवहाय दुगैनो होननानै फैयो। जोंबो बिदिनो दुगैनो एबा खाना जानो होननानै थांदोंमोन आरो दा जों आं जों गिबियावनो
औ
जोङो दा गिबियावनो खाना जानो थाखाय जोङो बेदर लांदों सोरबा लकेल दाउ लांदों सोरबा बायदिसिना खुसिया ना बायदि लांदों आरो जोङो दा। औ नोंथां। गासैबोथ' जों बेदर खा जाजोबा गासैबो सोरबा अमाखौोनो जाजोबा सोरबा बयलार खौनो जाजोबा बिदि होनना लांदों आरो जोंङो। दा जेरै जोङो दा बन होनना बुंबा बनफोरखौ जों लांफालायाखै बेयावनो जोङो बिफां थानाय बायदिसिना बनफोरखौ जों मोनखानाय जायो नोंथां हेल' नोंथां खोनादोंना औ बेगाव बनफोरखौ जोङो लांखानाय जायाखै बेयावनो सं मोनखायो नालाय जों बेखौनो सेफाय सेफाय अमा बेदरफोरखौ एवनानै दैमानि सेरावहाय खायफाया दैमाया दैयाव हाबनानै खानाखौ जायो खाय खायफाया आरो दैमानि दैम दैमानि जिं जिं खायफाया आरो संनानै बेायनो संखानानै लाना थाङो ओ खाय खायफाया आरो एख' बेदर सेदर लाङा थान्दा मेगि बायदिसिनाखौ लानानै थाङो। औ। बेयाव नोंथाङा गोबां रोखोमनि मानसिफोर नुनो मोनगोन नोंथाङा बेयाव गासैबो मानसि खौनो नुनो मोनगोन दा जेरै जोंनि बर'फोरल' नङा जेरै गासैबो हारिनि मानसिफोरखौनो नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनगोन। औ नोंथां दा जेरै दा सुक्तियावथ' आं थांबाय दा जों नोंनो नोंथांनो दारागवनि बागै एसे फोरमायनानै होनि दा जेब्ला आं फार्स्ट गिबि दारगाव थांदोंमोन अब्ला
औ औ
अब्ला गिबि गिबि गिबियावनो जेब्ला आं थांजेनदोंमोन ना दारागावआव अब्ला जों जों गिबियावनो नोंथाङा न हैओइ जालालै मिजिं खोनायाखै एख' खोनायाखैलै मिजिं फास्ट निफ्रायनो खोनाखायाखै ओंखार
रालायनो
खोनाखाया